औ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङा मा खालामदो दा?
आंबो ओरैनो दङ।
औ।
औ नोंथांखौ आङो मोनसे आयदा लानानै कल खालामनाय जादों।
औ औ।
बे आयदानि आयदायानो जाबाय बर' हारिनि सोमोन्दै सावरायनाय।
औ।
नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
औ। स' ओ आं स्टार्ट खालामनोसै।
औ।
ओ बर' हारियानो जाहैबाय ओ आसामनि गिदिरसिन ट्राइबेल जाथि
औ।
ओ। बिनिफ्राय ओ बर'आ बर'आ सुबुङा गावबा गावनि राव थुनलाइ दङ।
उम।
बिनिफ्राय उम। बर'नि थुनलाइयाव हारि बर'आ गावहा हारिमु दङ जेराव जेराव गाननाय जोमनाय बर'नि जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बेफोरो गोग्लैयो।
औ
जोङो बे जोंनि बर' थु-थुनलाइ हारिमु एखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो ट्राइ खालामनांगौ आरोखि ना।
औ
औ जेरै जों जों गोबां सुबुङानो जेरै बर' रावखौ रायज्लायनो नागिरा बर' जानानैबाबो आरो बर' बर' बर' रावजों फरायनो नागिरा गोबां सुबुङानो। नाथाय बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' सुबुङा बर' रावजों फरायनाया गोनां आरो आरो। जेनेबा फरायजोबाबाबो फराय फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' रावखौ फरायनाया मोजां आरो
औ
औ ओमफ्राय बिनिफ्राय गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना दख'ना फास्रा, ओ आर'नाइ इफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगौ माने जोङो इखौ। देखायनांगौ गाननांगौ आरो मा बुंबावनो नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो।
औ आं मिथिनाय बादि था बादिबाथ' माने आ गोबां सुबुंफोरा होननानै बुङो आरो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो गैखाया बेबायदि होननानै माने उनावसो जादों बेबायादि बुङो नाथाय बेबायदि नङा आरो जोंहा गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बर' हारिया दंखायो आरो। ओ माने गोबाङानो मिथियामोन जानांगौ थेवबो दंमोन आरोना जोंहा गावनि हारिमु। जेरै औ जेरै जोंहा गावबा गावनि राव दङ गाननाय जोमनाय हारिनि दामग्रा देग्रा, मोसानाय मुसुरनाय, मेथाइ सल' बायदि जों माने गाव गावनि हारिजों लिरनाय गासिबो माने रोखा रोखायै दंखायो आरो बे। रावबो गैया होननानै बुंनो हाया।
औ
जेरै ओ जोंहा गावनि हारिनि आगर दङ
गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया सि दाना सि दायो माने सि जोम दानानै आगर एरो। औ बे आगरफोराव बर'नि आगर होनोब्लाथाय ओ हाजो आगर बेफोर गोलैयो आरो आं बारा एसे मिथिजोबा आगरफोरखौ। हाजो आगर औ फारौ मेगन, बिदि दाउथु बिरनाय, बेफोरदि आरो नेचारनि माने जा समायना महर खौ नुनानै माने इसोरो एरखाङो आरो सि दानायाव
औ।
औ। आरो माने बर' हारि माने बर' हारिया गावनि रोखा रोखा नेरसोन माने दंखायो आरो बेखौ माने फोथाया खायसे खायसेया माने गुबुन हारिफोरा फोथायनो नागिरा ओ गोदो बर' हारिफोरखौ माने गुबुन हारिफोरा मुगैयोमोन आरो बर' हारिफोरा ओ बिदिनो बोलि फुजा बायदि होयोमोन ना
औ।
बोलि फुजा होयो। बिदिनो ओ दाउ अमा फियो। बेफोरनि थाखाय जों बर' हारिखौ मुगैयोमोन आरो मेइनलि आसामिसफोरा मुगैयोमोन माने जोंनि बिजाबफोराव लिरनाय थायो। आसामिस फोरा मुगैयोमोन बिदि हटेल बायदिसिनाफोराव थांबाथाय माने नों माबा मोनसे जायोब्ला बेनि जाखांनाय थोरसि बा प्लेटफोरखौ माने सुना होबोनांगौमोन। बेफोरदि होननानै खोनायो आरो माने बहुदनो मुगैयोमोन आरोना जोंखौ। जे बोलि होयो बिदिनो फारौ दाउ बायदि माने दानथारनानै बोलि होनाय जायो नालाय जाय बेनि थाखाय मुगैयोमोन आरो। ओमफाय अमा बायदिसिनाफोर फियोना जौ
बेफोरदि सङोना बेनि थाखाय माने जोंखौ औ ओ। मुगैयोमोन नासयनानै दोनोमोन आरो बे बे खान्थिखौ जोंना गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म होन बे फोसाबदों आरोना। बाथौ मेइनलि बाथौ बाथौ धोरोम बर' हारिया बर' हारिनि मेइन माबायाथ' धोरोमाथ' बाथौ नालाय बाथौ धोरोमाव नेमा दाबो दङ बोलि होनाय बेफोरदि माने बोलि होनानै फुजा होनाय बेफोरदि नेम दाबो दं आरो जोबनानै थाङाखै। नाथाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मया बेखौ फोसाबदोंमोन आरो सिगां ओ ब्रह्म ब्रह्म धोरोम ब्रह्म धोरोम फोसावनानै ब्रह्म धोरोमनि जोहै माने बर'फोरा बाथौ धोरोमखौ बाथौ धोरोमनि अनगायै माने ब्रह्म धोरोम सिबिनो हायो माने ब्रह्म धोरोम सिबिनानै बे दाउ अमा फिनाय जौ सेरेब संनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनायखौ बे गुरुदेब कालिचरना माने खावलायदोंमोन आरो बन्द' खालामनो थाखाय। बेफोरबादि जों जों बर' हारिया मुगै जानानै थाबाय थागोन होननानै ओमफ्राय फोसाबनो नाजादोंमोन आरो फोसाबनोबो हादोंमोन। माखासे नाथाय ओ बेनि गोरोन्थिबो दंमोन बे फोसाबनायाव बियो माने ओ बर' हारिनि बे खाम, सिफुं, सेरजा जा दामग्रा देग्रा दं बेफोरखौ माने ओ दोननाङा बेफोरखौ दानख्रुब दुख्रुब खालामनानै माने फोजोबस्रांनांगौ होननानै बुंदोंमोन नालाय ओमफाय औ
माने हारिमुवा गोमानो हमदोंमोन।
औ गोमानो हमदोंमोन आरोखि माने। उम औ हारि माने बेफोर गैयाबाथ' हारिनि नेरसोनानो थानाय नङा नालाय।
औ
बेखौ ओ फार्ला बाबाजि होननाय माने आ-आबुं मुंखौथ' मिथिला। माने बिनि सर्ट मुं फारला बाबाजि होननानै मिथियो आरो बयबो। बेयो माने होबथादोंमोन आरो बेखौ। बर' हारिनि जा मैला दङ जा गाज्रि आखु बेफोरदि दङ बोलि होनाय बेफोरथ' माने जिब जुनारनि जिउ खोमानानै माने इसोरखौ गोजोन होनो नाज माने बेबोथ' मोनसे गोरोन्थि नालाय बेफोरखौ औ बेफोरखौ फोजोबस्रांनायाथ' जेबो माने गोरोन्थि नङा नाथाय बे हारिनि खाम सिफुं सेरजा बेफोरथ' मोनसे नेरसोनथि बेफोरथ' हारिमुनि नेरसोन नालाय बेफोरखौ फोजोबस्राङोब्लाथाय ओ जोंनि हारिया बर' हारिया जोबस्रांलांगोन होननानै बेयो जोबस्रांलांगोन होननानै ओ बादा होदोंमोन आरो बे-बेखौ माने मानिनो हानाय नङा होननानै।
औ
औ माने बुहुत गाज्रि थासारियाव फैबायमोन बर' हारिया बाथौ धोरोम सिबिनाय समाव माने ओ बेफोर दाउ अमा बायदि फिनानै जौ सेरेब संनाय बोलि होनाय बेफोरनि थाखाय मुगैजानानै ओमफ्राय जेरावबो ओंखारनो हाया बेफोरदि जाबायमोन नालाय ओमफ्राय लाजिनानै माखासेया माने इदिनो बेलेग बेलेग जायगायाव खारनोबो हम आरो ओमफ्राय माखासेया माने बे ओ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ फोसावनाय ब्रह्म धोरोमखौ नाजावनानै थाबाय आरो माखासेया माने बे आसामिस बायदि दंमोन ना सनवाल कसारि बेफोरदि बेलेग बेलेक उम रिलिजनफोर दं एफोरखौ माने बेफोर धोरोमखौ लानानै माने थाखोमाबाय आरो। जों बर' नंला बायदि बेफोरदि होननानै माने मुगै जानायनिफ्राय नासय जानायनिफ्राय खारग'नो थाखाय आरो। आरो माखासेया बर' हारियैनो ब्रह्म धोरोमखौ नाजावनानै थाबाय आरो खावसेया। बिदिनो बाथौ धोरोमैनो थाबाय आरो मुगैब्लाबो जिब्लाबो।
औ
औ दा नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावो ब्ला फोरमायनो हागोन आरो।
दा नोंथां टाइमाथ' जाबाय उनाव आरोबाव गुबुन टपिक लानानै सावरायनोसै।
अह समथ' एसे दंबावोमोन फोरमायोब्ला फोरमायबावनो हागोन दसे।
बुंसिगौ मानि जोबलांसिगोन नोंथां।
अह।
औ नोंथांनिफ्राय आङो मोनथिफेरै नलेदज मोननो हाबाय। बिनि थाखाय आङो नोंथांखौ साबायखर बावनाय जासिहरनाय जाबाय।
औ आंबो नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय। दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै गोजोनथों नोंथां।
गोजोन्थों।